हेल'
औ
खोनाबाय
खोनादों औ
औ
जों बिदिब्ला रायजलायनायखौ स्टार्ट खालामनोसै
औ
ओ जों दिनैहाय फुटबलनि सायाव रायलाय-रायलायनोसै नामा
औ
ओ फुटबलखौहाय सिगाङावनो एसे बुंगोनोसै आरो फुटबलखौथ' जोङो बर'आवहाय जोलुर होननानै बुङो नालाय
उम
ओमफ्राय बेनि सायावहाय फुटबला फुटबलखौ मारै मारै गेलेयो ओमफ्राय बिसिबां बिसिबां बेहाय ओमफाय नियमफोर बेखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा
हा
फुटबलखौ गेलेनायनि नियमफोर ओमफ्राय जे जायगाफोर नांगौ नियमफोर बिसिबां मानसि नांगौ बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा
अ अब्ला जों फुटबल गेलेनो थाखाय फार्स्टआव जोङो बल नांग्रोगौ जायो
औ
ओमफ्राय फिल्ड नांगौ
औ
आरो गल्फ पस्ट मोननै आरो साइद मोननै आरो बेजों लोगोसे से जोंनो मोननै मोननै टिम नांगोन बेखौ गेलेनो थाखाय औ
मोननै टिम औ
बे बेजों लोगोसे जोंना रुल्स दं बेखौ जों लासै लासै मागोन फार्स्टआवनो जोंना थाबाय प्लेयार्स थाबाय मोननै टिमनि ओमफ्राय गेलेगिरि फोर मोननै थिमनि ओमफ्राय बल मोनसे से बेखौ नांगोरगौ आरो ना बाखि नों एड खालामबाव माबाफोर
औ ओमफ्राय गेलेगिरिफ्रा साबैसे नांगोन एखौहाय आंथ' बारा मोजाङै मोनथिया नालाय ओंखायनो नोंहाय सोंनाय जाबाय आरो आं
फुटबल फुटबल गेलेगिरि फोरखौ ना मोनसे मेट्स एबा मोनसे खेलायाव जों एगार'स जन एगार' जन एलेभेन एलेभेन नांगौ आनो थ' टेल टुइन्टिटु जायो ओमफ्रायो मोनसे टिमाव इलेभेनावहाय सासे गलकिपारस थायो
अ मोनसे ओ माबाफोर सोंबावनो गोसोबा
औ बेखौहायथ' एसे आइडिया दङ मिथियो गेलेग्रा फोथार नांगौ नों होननाय बायदि गेलेग्रा फोथार नांगौ बल नांगौ गेलेगिरिफोर नांगौ ओमफाय गेलेगिरिफोरनि बिबाङा जिसे इलेभेन एलेभेन नांगौ ना टटेलै नैजिनै नैजि नै नांगौ औ ओमफ्रायै बेयावहाय मोननैबो टिमनि गलकिपार थायो ना? गलखिपार थायो ओमफ्राय जोंनि आं मोजाङै मिथिया थर'यैहाय थख' थख'यै खिन्थु आं नुनो मोनो आरोखि माने गेलेगिरिफ्रा बयहाबो गावबा गाव गावबागाव माबा दंजोबो दा पजिसन दंजोबो
औ औ गावबा गावनि गो बाहाग एबा गावबा गावनि जायगा दङ
ओमफ्राय सोर अबे बिबानखौ मोननाया माबायदि गेलेयो? बेनि सायावहाय एसे बुंनो हागोन नामा?
उम फासाव एगार' जनाव फासाव सासेया सासेआ बे जोंना गल किप- फो द'हे होननाय बेदि बे थाबाय बिनि मोनसे बे गेलेनायनि बिबान बिबानखौ मोनगोन गलकिपार ओमफ्रायो बेजों लोगोसे मोनथाम बागखौ राननोसै आरोना फास्टआव फास्ट बाकआ बेक एबा मिड फिल्ड एबा बेकदार होनो आरोना जोंनि बर'फ्रा बर'आव जायहा गल हाबनायनि सिगां गलकिपारनि सि एसे सिगां थायो आरो बेनि उनावहाय थागोन मिडफिल्ड गेजेरनि जाय गेजेराव गेलेगोन बिसोर थागोन जाय जाय या बलखौ बानाय गोन आरो ना सम सम सिगां हरनांगौ ना उनाव नांगौ ओमफफ्राय लास्टाव मेना जादों थायो लास्ट लाइनाव स्ट्राइकार एबा गल सोगिरि आरोैना होमब्ला जों मोनब्रै भागाव राननो हायो फार्स्टआव ग गलकिपार बा बेकदार जाय गल जाय गलखौ लाखिगोन आरोना गल जानायनिफ्राय लाखिगोन ओमफ्राय मिडफिल्ड जाय बलाखौ बानायगोन गेजेराव ओमफ्राय लास्टाव गल सोगिरि सिगाङाव
औ
सथाम मोनथाम मोनथाम रानोबा बिदि थाङो आरो
औ
बिनो
औ माने नोंनि सासे गलकिपार थाबाय मोननै साइदजों ना ओमफ्राय बिनि सि सिगाङावहाय बैगदार थाबाय
औ बेगदारा नों साथाम बो दोननो हायो साब्रैबो दोननो हायो
ओमफ्राय माने बेनि एसे सिगाङावहाय मिट मिट फिल्ड ना मा होनदों मिट प्लेयार मि प्लेट औ गेजेर गेलेगिरि ओमफ्राय लास्ट थावहाय माने फ्रनथाराव
फ्रनटाराव औ फ्रनटाराव औ स्राइ
गेलेसोग्रा औ औ दा औ बेनो मोजां मोनबाय मिथिनानै मोजाङै दिटेल्स मिथि नायखाय ओमफ्राय दा जोंहाथ' फुटबलखौ होनब्ला बयबो मोजां मोनोना बयबो मोजां मोनो। दा दाथ' जोंहा फिफा वर्ल्ड काप सोलिगासिनो दं ना
औ।
औ ओमफ्राय ओ दा बे मा बायदि मा बायदि सोलिगासिनो फिफायावहाय
फि फा फिफा जाहैबाय। ज जोंना दा टुइ्रि टुइनटिथ्रि फिफा ना वर्ल्ड कापा टुइनटिथ्रि टाइम्स एबारनि जोंहाय ओमफ्राय नाइनटिन थार्टियाव स्टार्ट जादोंमोन।
उम‌।
फार्स वलर्ड कापा ओमफ्राय दिनैसिम टुइन्टिथ्रि टाइम्स गेलेनाय जाबाय। बेजों टुइनटि थ्रि बार एबार जों औ दाथ' सोलिगासिनो दङ। फिफा दा एकदम स्टार्टिं आरोना दासो जाजेनदों। ओंखायनो दा बुंनो हाथ'वा बारा
औ ओ बर्थ'मान बिसिबां माबाफ्रा हादरमाफ्रा बिसिबां कान्ट्रिसफ्रा गेलेखो दासिमाव?
दासिमाव लिस्टेटा बिराद मोजां मलग मेलला हादरफ्रा दङ। लिस्टाव बाद जाय जाय हादरफ्रा क्वालिफाइ जाफैयासै बिसोरनो गेले ननो मोना आरोना बेहाय अनलि जाय जाय हादरफ्रा देरहानानै फैबाय बिसोरल' गेलेनो मोनो।
औ माने क्वालिफाइ जा-जानो थाखायबो गेलेग्रोनाय जायो नामा?
औ मानो होनबा पिफा वल कापा सारि बोसोराव खेबसेबानो जायो। बे सारि बोसोर तिन बोसोराव क्वालिफायिं स्टेटस जाबाय थायो आरो।
आदसा माने बे क्वालिफाइ आखौ गावनि हादरावनो जायोना बाहेरायाव जाहैयो?
भाहेरायावबो जायो गावनि हादरावबो जानो हागौ।
उम आतसा माने बिसोरो बिखौ टेस्ट खालामो आरोना?
औ उम नों बेखौ देरहायाबा नों गेलेफैनो मोना फाइनालावहाय फाइनाल माने दा वलर्ड कापाव नों हाबफैनायाव बैआव देरहानानै फैग्रोनांगौ जायो।
औ दा बयबो मोजां मोनो फुटबलखौ ओमफ्राय जाय हादरावहाय बे फिफाया खुंजायो ओमफाय बे हादरनि मा मा मुलाम्फा मोनो खुंजानाय हादरनि मानसिफ्रा?
उम खुंजानाय हादरा फार्स्टआनो जाहैबाय जोंहा टुरिजोम एबा मानसिफोरा फैयो बेलेग बेलेग हादरनिफ्राय फैनानै नायफैगोन नोंनि हटेल थानाय थानायाव जानायाव बहाय बिराद खामायनो हायो आरोना आय जाय जायगायाव गेलेेजागोन स्टेडियामफ्राव गिदिर गिदिर स्टेडियामफ्राव बिसोरनि टिकेटसफ्रा हाइ दाम गोसा जायो।
औ
थुयै खामायनो हायो। बेनो
औ माने माने फाइनसियेल इक'नमिक
औ इक'न'मिक्स आरो बेजों लोगोसे गावनि खान्थ ट्रियाव फुटबलखौ इनकारेजमेन्ट एबा सापर्ट खालामनो
उम
माबा होयो आरो ना थुलुंगा होनाय जायो गावनि हादरनि मानसिफोर
बेनो औ थुलुंगा होनाय जायो। ओमफाय हादरावबो लाब जायो आरो ना थाखा बैसायाव मानो होनब्ला गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनान थाफैयो। नोङा होमबाय हटेल फ्राव माफ्राव बानलाय फाय बायलाय फानलाय जायो।
बायखांनाय दो
बे हादर खौहाय बुहुमनि मानसिफोरनि मोखाङावहाय देखायनाय बायदि जायो आरोना।
औ गावनि हारिमु कालसार फोरखौ देखायनाय जायो।
औ हारिमु कालचार मालाय बे मोनसे लाबा गिदिर प्लेटफर्म जाहैबाय आरोना जोङो
औ बेजों लोगोसे एदभार्टिसमेन्ट जायो बिराद देखाय जानाय।
औ खालि बे गेलेगिरिफोरनि। गेजेरावल' ओ देरहालायनाय बा बलल' सोनाय बेल' जाया जाहैबाय ने। मानसिफोरनि ओ। मा होननांगौ मानसिफोरनि गोसो मानसिफोरनि मा होननांगौ जाखो कालसार जों ट्रेडिसनजों गासिबो हाबजोबनानैहाय दं आरो इयाव
औ गावजों गावजों गावजों गाव सिनायथि होलायनाय जायो। आरो बांसिनै। मोजां रिलेसन जायो।
औ। दा बेखौनो नोंनिफ्राय मिथिनानैहाय बुजिनो मोनबाय जे ओ मा होननांगौ जाखो खेलाफ्रा जेरै फुटबल बेनि गेजेरजोंहाय माने बिराद मोनसे गिदिद मा होननांगौ जाखो इम्पेक्ट बा गिदिर गोहोम खोख्लैनो हायो औ खोख्लैनो हायो। जों मोननो हायो खेलाफ्रा गिदिर जोंनि जिबनफोरावहाय
उम।
बिराद गिदिर
आ बेजों लोगोसे फुटबल गेलेनायाव जों एसे सानबावोबा जुथा एबा बुथस होनो बेखौ गाननाय जायो।
औ।
आरो सेफटि गियार्स थायो। जायजों जोंनि आइथिंफ्राव नांबा बो सायिनि बेफोरखौ गान्नाय जायो।
औ।
आरो खेला गेलेनि टाइमबो दं आरोना फुटबलना। मोननै भागाव राननाय जायो। परटिभाइब मिनिटस परटिभाइब मिनिटस टटेल नाइन्टि मिनिटस बेजों लोगोसे एसे एनै लेट जानायाव गेलेनाय समावहाय बेफोरखौ कभार आप खालामनानै प्लास खालामना होफायो।
नंगौ होनोमबालाय बिराद नियम निथि दङ।
निम निथि अ
औ ओमफ्राय आरो गान गाननाय जोमनायनिबो खोथा दङ।
औ मोनसे मोनसे टिमा मोनसे से गाननाय जोमनाया एखे जानांगोन आरो अपजित टिमना बेना बेलेग जानांगौ।
औ जर-जारसिफोरा कालार खालार
बेजों लोगोसे से गलिपारस फोरना जा गाब एबा खालार बे बेलेग
आलदा जागोन औ आरो बे फिल्डाव थागोन रेफारिमेन्टफोर ना रेभारिमेन रेभारिउमेन औ आरो रेड कालार येल्ल' कालार ग्रिन कालार माबाबो होयो ना।
बा गाज्रि गेलेनाय जायोबा बेखौ होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बे दानि टाइमाव मडार्न टेक्न'ल'जि भिएआ बाहायनाय जायो।
औ
नायफिननो थाखाय होनोमब्ला जों सावरायनायखौ बेहायनो दोनसिगोन ना औ।